हेलौ। हेलौ।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ एसे थाबथा थाबथा जादोंना?
औ।
माबा हेलौ खोनादोंना?
औ नोंथां औ खोनादों।
औ होमबा जोङो ओ बर'फोरनि ओ माखासेबो जोंहा बरफोरा माने फोरबो दङ। बैफोर फोरबोनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ औ।
फोरबोफोरनि ननो मोननैसो फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां फोरबो होननानै बुङोब्लाथ'। जों गासैबो मोनथिखायो जे बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि फोरबो बा रंजानाय बाजानाय। फोरबोफोर दं। बेफोरनि मादाव गुबैयै जों फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागो। मागो मागो। बेफोरबादिनो बाथौ फुजा गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ नुनो। नुनो मोनो गुबै जोंनि बे बैसागोखौहाय बर'फोरा रंजानाय एबा रंजाखांनाय एबा गासैबो ज' ज'यै गोजोनै खुसियै रंजानायखौ जों नुनो मोनो। बैसागोखौ जों सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय लानानै बैसागखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। सैथो दाननि जोबथा सानावहाय जों मोसौ बैसागु हिसाबै मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' गामि गामि बा बर' न'खर न'खरहाय बे मोसौ थुखैनायाबो जोंनि मोनसे रंजाथाव फोरबो हिसाबै जों फालिनायखौ नुनो मोनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माबा मोनसे सारायनिबा खान्थाफोरनि हांगारफोरखौहाय बेखौ सेखाजों हल'नानै थाव गुबै फुननानै माबा मोनसे थालिरनि दुनायाबा माबा मोनसे आइजेंफोरजोंहाय फिसा फिसा मोसौनियावहाय फथा फथि होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय बेखौ दुब्लि फोथार बा बिलोफोरावहाय लांनानै थुखैनायखौ जों ननो मोनो बेफोरबायदिनो जों मोसौ थुखैनायखौ खालामनायखौ जों बर'फोरखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो जोंनि। नैथि सानावहाय बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो बे रंजानायावहाय बर'फोरा गोबां रोखोमनि रंजानायखौ जों नुनो मोनो जे गामि गामिबा ओ मबेबा खाथि खालानि टाउनफोरावहाय बोराय बुरै। गथ' गथथाय सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो हामसि सिफुं जथा लानानै बायदिसिना मोसानाया थांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादियैनो जोंनि बैसागु फोरबोखौ जों गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेरावहाय आरोबाव दंबावो मागो फोरबो होननानै नै बुंनाय खौ जों नुनो मोनदों गुबैयै मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ जानाय लोंनायनि बा रंजानानै ज' ज'यै थानाय थानायनि थाखाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो मागो फोरबोखौबो जों गोदोनिफ्रायनो ओ‌ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थायो खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। मागो फोरबोआवहाय गिबि सानाव जों ओ फुङावनो बेलागुर गुर सावनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों फिथा सौराइ गोबां रोखोमनि गोबां मुंजों मोनथिनाय फिथा सौवरायफोरखौ जों सावनानै जानायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय एन्थाब फिथा लारु फिथा ओ सिबिंनि फिथा हासुं फिथा ओ हुगुमा फिथा गोबां रोखोम रोखोमनि फिथाफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो जोंनि आलासि बा खुरमा बाहाय बाहागिफोरखौहाय ज' ज'यै आलासि जाज्लायनानै रंजा बाजायै ओ बोथिसे ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो गोदोनिफ्राय लानानै जोंनि हारियावहाय दिनैसिमबो बेफोर रंजा बाजा बा ओ खुंबोनाय फोरबोखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो फुजा फाथाल होनाय खौ जों नुनो मोनो ओ बर'फोराथ' मोनसे हारि हिसाबै जोंनि फुजिनाय धोरोम होननानै बुङोब्ला बेयो बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर'फोरा गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नु नो मोनो ओ गफानि बर'फोराहाय लाङा मारा फुजा होनायखौबो जों नुनो मोनो। बे लाङाफारा फुजाखौहाय गामिनि ओ मोजांनि थाखाय बा न'खरनि मोजांनि थाखाय ओ होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोमनि फुजाफोर खौहाय जोंनि बर' हारियाव गाजा गोमजायै रंजा बाजायै फुजिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नोंथांआबो नोंथांमोननि ओनसोल बा खाथि खालायाव बेफोरबादि माबाफोर फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ नोंथाङाथ' जेरै बैसागो आरो मागोखौ बुंखालांबाय जेनेबा बे ओ जोंनि ओनसोलावबो जों बेबायदि एखे फालिनायखौनो जोङो नुनो मोनो। ओ बिनि अनगायै जोंहा ओ ओ बर'फोरनाव माने गोबां ओ फोरबोफोर दंबावो जेरै जों बुंनांगोन मानोना आबादजों सोमोन्दो गोनां बा रंजानाय फोरबो मानोना जों बर' हारिया बा बर' सुबुंफोरा ओ आबाद माव आबाद मावनानै जाग्रा ओमफ्राय आरो ओ बायदिसिना माने रंजा बाजायै थाग्रा जा मोनसे हारि बेनिखायनो जोङो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो आरो रंजानाय फोरबो बेफोर फोरबोफोरखौ जों फालियो ओ बेनिनो जोंनियाव अ दङ ओ आमथिसुवा फोर्बो। बेफोर बे फोरबोनि बागै आं एसे ओ फोरमायनि जोङो आमुथि सुवाखौ जोङो ओ ओ ओ मा दानाव फालियोमोन आं बिखौ द दान दानखौ एसे बावदों आमथिसुवाखौ जोङो आसिन ओ जोङो बे बे फुजाखौ जोङो जेनेबा बै समखौ जोङो सुवा जानाय बैसुमुतिया सुवा जानाय होननानै ओ बुङो आरो जेनेबा।
औ दैज्लां बोथोरनि समावहाय बेखौ फुजिनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ। ओ जों बे ओ बे फोरबोखौ जोङो ओ आसार दानाव फालिनायखौ जों नुनो मोनो आसा आसार दानाव ओ ओमफ्राय जोङो बे दानाव माने जोंओ दैज्लां बोथोरब्लाबो बो ओ बे फुजाखौ जेब्ला जों फालियो बा मानियो ओ जागायो बेयो फोरबोआ अब्लानिया जोङो बे सानाव जोङो हा जावनो मोना बिफां-लाइफां दाननो मोना। बा जिखि जाया जों खामानिफोरखौ जोङो मावनो मोना मानोना बैसो बैसो - -मुथियानो जोंना आ सुवा जाजोबो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि हाबाखौ मावनो मोना होननानै फोथायनानै जोङो बे समाव आ गासिबो खामानिखौनो दोनथयो आरो नआव आराम थायो ओमफ्राय जोङो बे सानाव माने फिथाइ सामथाइ जानायनिबो मोनसे आ फोरबो होननांगोन आरो बे - फोरबोखौ बे फोरबोआव जोङो गामियाव माने बै समाव गोबां फिथाइफोर मोनो जोङो फिथाइ सामथाइ आ थाइजौ खान्थाल आ लिरख बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि फिथाइफोर मोनो बेफोर आना आ लोगोसे रैमारि बेफोर फिथाइफोरखौ माने नखर नखर थांनानै बा नखरनि नख बिदिनो खांलायनानै जयै लोगो नांलायनानै जायो आरो बेयाव जोङो उनावहाय जोङो सान आ जोङो गोदोआव जोङो सान सिनिसिम फालिनाय नुयोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव सानथामसिमल फालिनायखौ नुनो मोनो बे सानथामनि उनाव जोङो आ थारस्रांनानै ओमफ्राय आ गोथार आलारि बाथि नफ्राव सा - -वनानै बा थानसालिफ्राव सावनानै जोङो बे फुजाखौ फोजोबो मानोना बे आ फुजानि समाव मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि गेजेराव जोङो बे आमथिसुवा आमथिसुवा जानाय समाव जोङो लामानि बा नाङै जोङो हाग्रा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनानै होयो माने बै समाव जुदि बिदि दानस्रांनानै होयोब्ला बै बिफांफोरा माने थाब रोदोमफिननो रोङा होननानै फोथायो आरो ओ माने सुवा जानानै थाब रोदोमफिननो रोङा होननानै जोङो बेफोर बेनिखायनो लामा दथा -नि नाङै बिफां हाग्राफोरखौ जोङो जयैनो गामिनि बयबो ओंखारनानै बेखौ साफा खालामस्राङो आरो बे बे समाव जोङो बेबायदि खालामो आ बेनि उनाव जों आरो आम बरफोरनि मोनसे फोरबो होनबावोबा जोङो खाथि गासाखौ होननांगोन आ बेयो जाबाय आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ उम आ आसिन आ आसिन कार्तिक कार्तिक दानाव जोङो बे फोरबोखौ ओ फालियो जेनेबा जेब्ला माइफोरा आबादफोरा फिथाइ थायनानै मोनहां जायो अब्लानिया बै समाव जोङो ओ मा फालियो बेखौ जोङो जोङो दुब्लि बारियाव आ दुब्लि बारियाव जोङो आलारि बाथि सावफैयो बै आलारि बाथियाव जों माखासे आ फिथाइफोरखौ जोङो जेरै थाइगिर थाइगिर फिथाइनि बिखंखौ जोङो आलारि बाथि बानायो थालिर लाइखंनि -खौबो जोङो आलारि बाथि बेफोरबायदि -खौ जोङो आलारि बाथि बानायनानै जों दुब्लि फोथाराव गंफ्रोमबो दुब्लि फोथारावनो जोङो रिथि रिथा माने आलारि बाथि सावनानै जोङो आरज गाबहैयो बा इसोरखौ गाबज्रिहैयो बेखौ आ फालिनाय -नि जाहोना जाहैबाय माने जोङो ओ आबादखौ मोजां हास्थायनानै जाहाथे आबादनि फसला फसलाबा फिथाइआ गाज्रि जायालासेनो मोजाङै मोजां ओंखारो मोनो गाज्रि जाया ओ बेनि थाखाय जोङो ओ हास्थायनानै जोङो ओ आबाद मोदायखौ जोङो गोजोन होनो थाखाय बेखौ फालियो होननानै जोङो दा बेखौ फोथायो आरो नोंथां
औ-औ नोंथां
औ नोंथां होमबा जों बेबायदिनो माखासे बर'फोरनि फोरबोफोरनि ओ बागै सावरायलायनानै ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोनबाय ओ होमबा बेखिनियावनो जोंनि बे सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नोंथां
औ नोंथां
औ